अ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों दे नोंथां।
औ मा खालामबाय दंङ नोंथाङा ओरैनो
जिरायनानै दं नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो जिरायनानै दंङ दंफां सायायाव
अ
ओंखाम ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथां?
ओंखाम जाखांबाय नोंथां।
अ औ आंबो फुंङाव जानायानो।
अ
होनब्ला नोंथां आंङो नोंथांखौ मोन बे आयदानि सायावसो सावरायनो साननानै कल हरदोंमोन आरो।
औ मानि सायावामोन नोंथां?
अ जों होनब्ला फिथाइ-सामथायाइनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
अ सावराय जागोन दे नोंथां।
औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना दा फिथाइ-सामथाइनि सोमोन्दै एसे?
आं एसे आं मोनथिनायखिनिखौ एसे फोरमायनानै होनि बुंनो थांङोब्लाथ फिथाइ-सामथाइ गोबां बायदि बायदि मुंनि फिथाइ थाइयो। जेरै बुंनो थाङोब्ला आपेल, आंगुर थाइजौ, थालेर खमला बायदि बायदि आरो खायसे फिथाइ सामथाइखौ जों बोसोरै मोनबायानो थायो बोथोराव मोनबायानो थायो। आरो खायसेखौ जों बोथोराव मोन बाय थाया जेरै खायसे फिथाइ गोजां बोथोराव मोनो खायसे फिथाइखौ गोलोम बोथोराव मोनो। बेफोर बायदिनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा गोजां बोथोराव मोननाय फिथाइ बा गोलोम बोथोराव मोननाय फिथाइफोर
औ गोलोम बोथोरावसो जों मोननाय फिथ फिथाइ होनब्ला जोङो जेरैबायदि दा थाइजौ
औ
जोंना गोलोम बोथोर नङा होनब्ला
अ औ
जोंना थाइजौआ थाबाय आरो खान्थाल थाइ जौ रैमालि औ रैमालि आरो बे थाइबें
औ औ
बेंआथ जोंना फिथाइआवनो गोलैयो नङा हो
औ औ औ
बो जानो हायो आरो।
औ
आरो बिब्दिनो मोनसे थाइबें होननाय दंबावो बेखौ मा होनोथाय आं बेखौ मिथिला माने बिनि ओइ जे जोंनिया खुमब्रा थायोना
औ औ बेबायदिनो नुयो
अ बेबायदिनो नुयो आरो बेखौ मा हो फाय आं मिथिला आरो बेखौ
थाइबें मुङैनो मोनथियो आंबो बेखौ। ओ आरो जोंनि बे खेर मुजा होनाय खिनाय जायो
अ अ खेर मुजा होन गोलोम बोथोराव मोननाय जा जायो आरो
औ
बे जे थाइबें होननायखौ जों माने मोनब्ला
औ
होनब्ला जोङो बेहाय सिनि लगायनानै जाब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो।
औ औ
माने जानो गोथाव मोनथारो आरो बेखौ बि दि लगायनानै जाब्ला बिब्दिनो आरो
लेटुकु लेटुकुफोरखौबो मोजां मोनो औ
इस कौ
औ
एबथ जोंना दा सोलिगासिनो दङ
अ
ओ बिब्दिनो आरो मा मा दंबावथा
बेफोरबायदिनो जों बोसोरि मोनबाय थानाय फिथाइ बुंनो थाङोबा थालेर आपेल, आंगुर बेफोरथ मोनबायानो थानाय जायो
औ औ नंगौ नासपुतियाबो
औ
नासपुतिखौ मोनबाय थायो नामाथाय जोङो?
नासपुतिखौ जोङो बिदिनो अबावबा आबाद मावनायफोरखौलाय मोनो नाथाय जोंनो ओ जोंनि बेयाव जों मोनो आरो आबाद आबाद बानायग्राफोराथ बेफोरखौ दिहुनबायानो थाखायो
उम
औ दा गोजां बोथोराव मोननाय बुंनो थाङोब्ला सेथियावनो दोङो कमला
कमलाब बैग्रि औ आरो जलफाय आरो मा होनो बेखौ जाम
अ
जाम पलाम
औ
बेफोर माने गोजां बोथोराव थायो आरो
औ जों फुजा फोरबो फोराव उम फुजाफोर होबाथाय बावनो थाखाय जों फिथाइ सामथाइ बाहायो बायदि रोखोमनि औ
खुसेर खुसेराथ जोंना मोनबाय थानाय जागोन बेयो
औ बे गोलोम बोथोराव जों खुेरनि रोसि एसे बांद्राय बिदैखौ लोङो
औ
औ आरो फुजाफोरावबो जों खुसेरखौबो बाहायनाय जायो आरो नालेंखर नालेंख नख'रखोबो जों बोसोरै मोनबायानो थायो। नालेंख'राबो फिथायावनो गोलैयो। नालेंखरनि दैफोरखौबो जों लोंनाया मोजां होननानै सानना देहानि थाखाय
अह आरो खायफा खायफाबा जों नालेंख'नि बिदै दोंब्ला खायफा खायफा गगा मोननाय जायो आरो
औ औ
सोरबा सोरबि लोंनोबो
औ देहालाय देहा सोरनिबा देहाया एसे ओ लोमजा नाय आजार बेमारबो जायो।
औ औ
ओ नोंथांमोनहा न'आव मा मा फिथाइफोर दङ' बेफोरबायदिनो
जोंहा बिदिनो दा थाइजौ खान्थाल लेथ थुकुर ओ कारजिया मायाव गोलैगोनथाय?
बेबो फिथायावनो गोलैगोन। औ जों बेखौ फिथाइ महरैनो नु बे नालाय बाहायनाय जायो औ।
कार्जि आरो बैग्रि दङ' आरो
औ। बे कार्जियाबो गो गोबां गाबनि बा मुंनि थायो नारें जुम्ब्रा औ बे बिदै जाग्राबो थाहैबाय बेजों हानानै जाग्राबो थाहैबाय
औ। बे जोंहा थानाया बे बिदै जाग्राया आरो
औ।
बे माने जोंहानिया बेखौ जिनै जिनै दानावबो मोननाय जायो आरो अराय माह थायनाय जायो बेयो।
अ आरो गल निमबुबो था ओमफाय बेनो ए जे दे दुलुर ओम दुलुर नालाय नुनायाव बे बेखौनो गल निम्बु होनबाय निम्बु‌
औ
नोंथाङा मोजां मोननाय मा मा मा फिथाइखौ नोंथाङा जानानै मोजां मोनो?
आंथ' बांसिनै मोजां मोनो होनब्ला फिथाइ जानायाव आङो थाइजौखौनो मोजां मोनो आरो
औ औ।
जौ जेरैबायदि लिसु लिसुफोर
अह अह
नोंथाङा बिब्दिनो नुबाय थानाय फिथाइफोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा माने नोंसोरनि ओनसोलाव सोलिफ्लेबाय थानाय आरो नुबाय थानाय।
आं नुबाय थानाय मोनथिनाय फिथाइफोरनि मुङाथ जाहैबाय मिथिनाय बायदिब्ला लिसु खान्थाल, रैमा लि लिथुखु बेफोरनो थाइजौ थालेर सामफ्रोमबो नुबाय थानाय
औ
कमला नासफटि
जों माने मा मा होनगोन बेखौ फिथाइ सामथाइनि बिफांखौ गायना लानो हाब्लाबो जोबोद मोजां आरो न
औ आरो दा जोंहानावथ ड्रेगन फिथाइबो दङ दा बिफर दै ज्लाङाव बिबार लादों बेयो फिथाइ थाइबायानो मोननो आरो से दाननि उनाव मोन सिगोन फिथाइ जाबाय
औ माने बागान दङ नामा बागान ना
गैया बे फांनै दङ आरो रो खिन्थु बेयाव बिराद हास खार नांगौ ओम बा जों बागान थानायफोरावथ' गोबां हासार मुलि होयो। दाथ' जोंहा नआव ओ जेबो होआखै आरोना बे गोबोर हासारानो गोबोर हासार ननि जे सिबथुमना मोननाय हासारफोरखौ जों बेयाव होनाय जायो। ओम दङ
जोबोद माने बे बे फिथाइनि दामाथ' बेसेन गोस सा न'? बेसेन गोस सा होननानै आ
बेनिखायनो जोंहा न'आवनो दं औ
जों माने फिथाइ सामथायाइखौ गायना लानो हाब्ला मोजां आरो
औ न'नो न'आवनो हा सार बांद्राय हासार होआलासिनो जों बेखौनो जानो हायो।
औ
आबाद मावग्रा बांसिन आबाद मावग्राफोराथ' बेखौ बांसिन हासार होनानैसो मोजां बानायो नालाय। ओंखायनो जों न'आव बांद्राय हासार होआलासि नो मोनजानाया जानाया जोंनि देहानि थाखाय सा
आरो जुदि बां द्राय गायना लानो हायोब्लाबो जों बेफोरखौ बेफार फालांगि खालामबाबो जों जों रां आरजिनो हायो आरो फिथाइ सामथाय निफ्रायबो जेरैबायदि जोङो थाइजौ बहुद थायो होनब्ला नङा होनब्ला
औ औ
बिफाङावनो
औ
जेरैबायदि ओंखाम थाइजौ ओंखाम थाइजौफोरखौथ' बयनिबो न'खराव मोननो थाङाना।
अ थाइजौआ गोबां ओ माबानि थायो मुंनि थायो। नुनायावबो जों बाय दिबायदि माबा नुनो मोनो थाइजौखो। थाइजौआव बा गोमो जानानै सायाव मोनो खायफाना सायाव गोजाबो थायो बेबायदिनो खायसेया मोननानैबो मोनोनिबायायदि सिङाव मोननाय सा सायाव गोथां बायदि मुंफोरखौ मोन्थिजोबा आलदा आलदा मुंङै थिनाय जायो नुनायाव जोङो बेलेग बेलेग नुनो मोनो आरो।
औ गायना लानो हाब्ला मोजां आरो न बेफोरख जोङो ओ फालांगि खालामनो हाबाय
औ
दांबो मोनबाय
अ
बिब्दिनो आं गोबां नुनो मोनदों माने जोंनि ओनसोलाव बिब्दिनो न'आव न'आव बिदिनोथ थाखायोना थाइजौ बि बिफांफोरा थाइजौ खान्थालफोरा बिब्दिनो आरो जानांगौ जान जेसे हायो जासिगोन आरो। आरो दि बिनिस्राय बारा दंबावोब्ला बेखौ ओ फालांगि खालामनो लांनायखौ आं नुनो मोनो आरो।
आरो मुदुफुलाबो फिथाइ थायो मुदु फुलनि फिथाइया थां गोथां गोथांखौ जों मैगंबो जानो हायो गोमोनखौ जों ओरैनोबो जानो हायो बे गोदै जाहैबाय नालाय। आरो मदुफ फुलनि बेग गराथ गोबां थायो नालाय बेखौ जोङो न'आवबो आबाद जुदि नों खामनो गोसोबाथाय
बेथ मोदोमफुलाथ जोंना अरायमा थायो खोमा ना? मोदोमफु बिबारा बि-माबाया फिथाइआ हेलौ नोंथां। हेलौ